औ बुं
फ्रियाव्नो दंना?
औ आं फ्रियानो दङ नों-नोंथाङा माबाफोर जेनेबा सावरायनो होननानै
अ औ नोंथांजों माने दै बानानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं सावरायनो जुदि हागोन नामा नोंथाङा?
औ-औ ओ नोंथाङा जेनेबा दैबानानि सायाव आम माबानो माबा बुंनो नागिरदोंना? आं सावरायनो हागोन आं फ्रियैनो दंखायो दा।
अ दे दा जेनेबाथ आथिखालावथ' गोबां दैबाना दा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां दैबाना जायो ना बेफोरनि फारसे रायजलायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा एसे बुंग्रोनो ना आं बुंग्रोनो?
ओ आं बुंग्रोनोसै दे जे माने ओ दैबानाया मान- थाखाय जायो होनबा ओ बांद्राय अखा हायोब्ला बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जोङो जोंनि माबायाव दैबानाखौ जानाय नयो नुनो मोनो बेनि अनगायै यैबो जोंनि आसाम ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव मानि थाखाय दैबाना जायो होनबा भुटान आरो अरुणाचला मालाबा मालाबा बेखैजाय जे अखा हायो खौ बिसोरनि गेटखौ खेवनानै जोंनि फारसे आसामजों हगारहरो बेनि जाहोनावबो जोंनि बे आसामाव बा जोंनि जायगायाव दैबानाखौ जों जानाय नुनो मोनो। दैबाना जानायनिफ्राय जोङो बासि- ओ रैखा जानोब्ला जोङो माखासे ओ ओ सिगांनो एसे सांग्रां जानानै थानांगौ मानो होनबा जेनेबा दैबानाया जों मालाबा मालाबा समाव उन्दुफुनाय मोना फुनाय टाइमाव जानानै ओ माने ओ लोमो-लोमफैयोबा जोंथ' सिरि-सिरि अबेबा टाइमाव अखा हायालासिनो लोमफैयोना बे हगार। हरनायफोराथ' जेनेबा। बियो जेनेबा जों उन्दुफुनाय टाइमाव जायोबा जोंहा माने एसे। जों जेनेबा गब'नानैबो थैनो हागौ मालाबा साइमाव दैआ बां। ओमफाय नांगौनि बारा बि‌। बिबांनि जायोबा जोङो गब'नानैबो थैयोना बेनि थाखायनो जेनेबा एसे ओ। जों सिगां माने आलारामदि थायोना वारनिं होनाय थायोबा माने। मोजांसिन जायो आरो जेनेबा दैबाना जेनेबा। दैबाना जागोन ओरैयाव दैबाना फैगोन होननानै माने बोथोर-बोथोरनि सोमोन्दैथ'। फिथायोना जेनेबा खौरांफोराव ए। एसे सिगां होयोबा माने जों बेनिफ्राय सांग्रां थानो हायो आरो जाहाते माने दैबाना। फैगौ बे जागौ होननानै मोनथिबा जों जेनेबा अबेबा जे जायगायाव दै लोमा बे जायगा। याव थाहैनानै जेनेबा जोंनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो माखासे जोंनि नांगौ मुवा। बेसाद फोरखौ जोङों माने बोथ्रोदनो हायो माने जोंनि लेखा माबा-माबि फोरा। थ'ब दै बानायाव जेनेबा सिनानै माबायो। जोंहा माखासे गोनां लेखाफोर थायोना बिजाबफोर थायो बेफोरो जेनेबा। जोंनिया दै-दैजों जेनेबा नस्त' जायोबा जों बेफोरखौथ' माखासे ले बिजाबफोरखौबा। लेखाफोरखौथ' जों मोनफिननो हायाना।
ओम।
जों रैखा खालाम। नो हायो लोगोसे आं सानो मा-माने ओ जिब-जुनारफोरबो थायोना जोंनि न'खरफोराव बेफोर। खौबो जों जेन'बा अबेबा जायफोरा दै लोमा बेफोर जायगायाव माने बोरि जायगाफोराव खा। नानै दोनहैबा बेफोर जिब-जुनारफोरनि जिब-जुनारफ्रा जाहाते दैबानायाव गब'नानै थैया। ओमफायो। जों जेसे हागौ एसे माने जा-जाग्रा-लोंग्रा आदारफो-आदारफोरखौ माने। ओ जोङो ओ जोंनि नांगौखिनिखौ माने थांनानै थानोखिनिखौ जों बुथुमनानै। ओ बेलेग जायगायाव एसे दोननोबा जै। जायगायाव दै लोमा बेयाव बोरि जायगायाव जों थांनो हायो बेफोरनि राहाखौ जों माने सिगां मोनथि। दंग्रोयोबा जोङो माने राहा लानो हायो आरो नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा।
अ! उम जेनेबा नोंथाङाबोथ' माखासे खोथा बुंलांखाबाय बुंनायाबो। ओ जेनेबा दै बानाया बोरै जायो दै बानाया। दैज्लां बोथोराव जेब्ला नांगौ बिबांनिफ्राय बांसिन अखा हायोब्ला दैया जायो। आरो जेनेबा हमना ला जोंनि आसाम ओनसोलाव बांसिन। जेनेबा ओरै ओ भुटान गुबन भुटान। हादोरनिफ्राय आरो ओरै अरुणाचल हादोरसानिफ्राय दै उम बिनिफ्राय दै फैनानै। जोंनियावबो जाफैयो आरो ओरै ब्रह्मफुत्र खाथियावबो देनोबा दैया बांबाथ'। खाथिनाव जेनेबा दै खाथि-खाथिना गोबां खहा जायो। दै बानायावथ'-दै बानाया जों गोबां ख। खहा जानाय नुनो मोनो जेरै-मानसिनि न'-बां, जिब-जुनार। आरो मैगं-थाइगं आबादफोर गोबां खहा जानाय नुनो मोनो जोङो। जेरै-जेरै दैबाना जाबा। जिब-जुनारफोरा जो गोबां जिब-जुनारफोरा थैयो। जिब-जुनारफोरनि थाग्रा न'फोरा जेनेबा लोमबा मानसिबो-मानसिनि थाखायबो खहा जायो आरो जिब-जुनारफोर। खायबो खहा जायो। आरो दै बाना जानाय समाव जोङो गोबां। गोबां जेनेबा रां-रुफा उम-उम मानसिनिखौ। गोबां रां-रुफा खहा जायो जोंहा जेनेबा नांगौ बो। आबादफोर न'-बां बुखारनानै दा हमना ला। जोंनि भारताव सा-सानजा जोंनि भारतावनो जोङो बांसिन दैबाना जानायखौ नुनो मोनो। जेरै-जोंनि आसामाव अरुणाचलाव। गोबां दैबाना जों बांसिन नुनो मोनो आरो दै बानायाव जाबाथाय हाजो ओनसोलाव जेरै हा खुरखानाय बेजोंबो गोबां खहा जायो हा खुखानानै जेननोबा हम लामाया बन्द' जाबाय लामाया बन्द' जाबा आरो हान्था मेलानि थाखाय गोबां खस्थ' जायो बेबायदिनो गोबां खस खहा जायो आरोना दैबाना जाबा दा दैबाना होबथानायनि माखासे जोङो दैबाना होबथानो जोंङो मोजां खोबथानो थाखाय जों माने मोजां प्रपार बान्दो बानायनांगोन दैखौ दैनि थाखाय जोङो लामा बानायनांगोन। आरो बिफां लाइफां गायनांगोन।
औ
बिदिनो गोबां माखासे जोङो साननानै मावनांगोन आरो खामानिफोरखौ आरो जोंहा जेनेबा माइ आबाद गायनायाव जोंहा गोबां खहा जायो। दैज्लां बोथोराव नांगौ बिबांनि दै दैयाथ‌जेनेबा बुरजा जाबाथ'जों माइबो गायनो हाला
ओम माइफोरा जेनेबा गब'नानैबो थैयो जोंना माखासे दैबानानि जाहोनाव जेनेबा बालाफोर खोबसिननानैबो जोंनि माइ आबाद बेफोरबो बेफोर बे खौबो जों नस्थ जानाय नुयो आरो खहा जानाय नुयो।
औ
नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जे औ मा बुंदों।
जोङो बिदिनो हान्था मेला दैलि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोबां खहा जायो आरो
बेजों लोगोसे जों माखासे सांग्रांबो थानो नांगौ जेनेबा जोंङो जेने ओ जेनेबा दैबाना जायोबाथ जोंहा बांसिन मानिफ्राय गिनांगौ मालाबा समाव जेनेबा जोंनाथ लामा सामा हान्था मेलायाव कारेन्ट गोबां माबा माबि अबेबा समाव मा जायो जोंना दैबानानि जाहोनाव माखासे हाया खुरखा लांनानै जे जेराव कारेन्ट बा बिजों जों ब्लिब थायोना बे फोरो मानोबा मालाबा मालाबा बे समाव पस्फोरा जेनेबा गुनानै हायाव ओ जेनेबा बे दैयाव गोगलैबाथ' मिथिखायो कारेन्टा माने बेयाव खारफायो अब्ला माने गोबां सुबुं जिब जुनार जेसेबा बेनि कनटेक्टआव जेसेबां फैयो बिसोरो थै थैजोबो नङा होनबा बेखायनो ओ जेनेबा दैबाना जानाय खोनायो्ला सिगां आं सानो मा सिगां बयनिख्रुइबो सिगां जों जेसे हागौ एसे माने कारेन्ट जाय फसंथान थायोन बेयाव जों फन खालामनानै माने बे जोंनि जाय जाय जायगायाव माने दैबाना जादों बे एरियानि मान माने कारेन्टखौ माने बद्न खालामनो थिन‌नो नांगौ मानो होनोब्ला कारेन्ट कारेन्ट आना बिराद माने गिख्रंथाव नंङा होनबा दैजों बियो दैयाव गोलैबाथाय बियो। सुबुं सुबुंजों लोगोसे जेसेबां ना सा दैयाव जेसेबां जिब जुनार थायोबा जों मानसियानो जाय बेयाव नाङो बेयो थैखायो माने जिउनि खहा जाखायो आरो बेनि थाखायनो बयनिफ्रायबो सांग्रां जों जानो नांगौ माने कारेन्ट आ जाहाथे अबेबाफोर कारेन्टनि खुन्थियाफोरा गुनानै दै बे दैबानानि दैयाव गोलैआ एबा मानसिनि जिउ खहा जाया बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंदों बहैनांगौ औ बान्दो माखासे जोङो जेसे हागौ एसेबां माने बान्दो बान्दो थे नाया‌ गाहाम मानो होनबा सुइस गेटफोर बान्दोफोर माखासे जायगायाव गोबां बान्दोफोरबो बानायनाय नुदों माने आरो सुइस गेटफोर बानायनायावथ जेनेबा दै देरबाथ सुइस गेटनि दै खौ जेनेबा गुबुन फारसे जों आगार हरनानै माने जेजों दै लोमबोदों बे बेखिजायानिफ्राय उल्था फारसेबो आगार हरनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्रायो जेनेबा नोंथाङा बुंदों। दंफां गायनांगौ औ थिगखौनो बुंदों नोंथाङा जेनेबा दंफां गायोबा जोंना मा जायो जेनेबा निनि जाहोनाव जोंना जि बोरि गिसि गानाय नुयो हाफोरा नस्थ' जायोना जोंनिया बेनि खहानि ओमफ्राय माने दंफां गायोब्ला दंफांनि रोदा खालाम बेजों लोगोसे जों आरो मोनसे खालामनो हाबावो जेनेबा दैमाफोरनि माथावरि माथावरियाव जि अन्थाइ अन्थाइ बाला होनानै साइद साइद माने ओ ओ बेखौ जाबथेयो जेरै ओ नुयो जेनेबा दै फैबाथ' जेनेबा बयनिफ्रायबो सिगां जेनेबा हाखौसो खुरखाग्रोयो नङा होनबा?
औ नंगौ।
हा खुरखायो बेनि बेखौ होबथानो थाखाय जोङो बान्दोआव जेनेबा बिदि अन्थाइ बाला बस्थ बिदि होथेयोना अन्थाइ जामनानै गुना बिदिफोर जों दोना जायनि सिगां सांग्रां थानाया ओ गाम एसे सरखारा जुदिबा जायोब्ला एसे जे जि जायगायाव माने नावफोर नावफोर जा हरो बेफोराव गाखोनानै थां ओमफ्राय गोगो दै ओमफ्राय होयोना जों बे फोर माने जानानै थानांगौ ओमफ्राय जेब्ला आं सानो दै बानाया मोननो नाङा मानो न'फोरखौबो गोदो होजोबो नङा
औ।
बेफोरनो आरो ओमफ्रायो जेसे हागौ एसे जोङो सांग्रां थानांगौ मानो होनोब्ला दै दै बानाया माने गोबां बेमार आजारबो लाबोफायो आरो माखासे आरो नाङि बुस्थु प्लासटिक फुसटि दाखोर दाला गोबां बेफोरखौबो माने दैजों गावजों लोगोसे बो खारनानै जोंनि जायगाखौ ओ माने गुबुंलेबो खालामो आरो माखा से मोजांबो खालामो दै दैबानाया खालि जोंनि खहाल' खालामा मोजांबो खालामो बेनि जेनेबा माखासे फुलुंबो होफैयोना जोंनि आबाद फोथोराव फुलुंबो गारनानै थाङो गारनाङो माने थुलुंगालाङो आरो जों दैबाना जायोब्ला मा खालामो माने दैबानाया मालाबा मालाबा समाव नां गौनि बांद्रायबो जाया ना मालाबा मालाबा समाव ए सेल' जानाय नुयो अब्ला जों बेयाव माने ना सारनानैबो मोनजानायखौ जों नुनो मोनो ना खांख्राइ गोबां रोखोमनि दैयाव मोननो हानाय जों जायोना बेफोरखौ जोङो जानो हायो ओमफ्रायो गोबां बिबांनि मोनबाथ' खायसे खायसेखौ फाननानै फाननायबो नुनो मोनो। बेजों रांबो आरजिनो हानायखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथाङा मा बुङो?
अ बिदिनो नोंथाङाथ' गोबां खोथाखौनो बुंलांजोबबाय। दा जेनबा हमना ला नोंथांङा बुंदों दैबानाजोंबो खहाल' जाया मुलाम्फाबो जायो होनदोंना नोंथाङा दा हमना ला दै बानायाबो गोहोम फुलुं हासार गोनां हाला फायो हासार जेनेबा दुब्लि बारियाव जेनेबा दैबाना जाबाय माखासे दैखौ जोंनि मैगंखौथ' बुखारलांजोब बाबो माने उननि थाखाय माखासे हासार लाबोनानै गारनानै गालाङो आरो ना। बेबायदिनो माखासे मुलाम्फाखौथ' जों बारा नुनो मोना दैमाना जों जोंना बांसिन दङ दैबानाजों मानो होनोबा नोंथाङाथ' बुंनांगौ बेहाय माखासे खहाफोरखौ गोबां खहा जाया
औ औ नोंथांजोंना समा जाबायमोन।
औ दे दे।
नोंथांजों रायल्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।